नोंथाङा खोनादों
अ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय खुलुमबाय
उ
नोंथांजों आं दसे सावरायनो खोनादों नोंथाङा ओ नोंथांनो नोंथांजों सावरायनो नागिरदों औ ओ नोंथाङा दा मानि सायाव सावरायब्ला मोजां जागोन सानदों
अ नोंथां आबादखौ लानानै सावरायजागोन
अ आबादखौ?
अ दा नोंथांनिथिं दैज्लांनि आबाद हिसाबै माइनि अनगायै माबाफोर आबाद मावबावनाय जायो नामा?
औ नोंथां ओ दा ओ गेसि आबाद अर्थात माइ आबादनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव ओ गुबुन खेथिबो मावनाय जाबावो। जेरै पथल बेे खा बानलु बेबायदि बायदि गोरान आबादखौबो मावनायखौ जों नुनो मोनो।
अ अ आ बेफोर आबादनि थाखाय आ हा
दे बुं नोंथां
अ बेफोर आबादनि गेजेरजोंबो जोङो माखासे बुरजा आबाद मावनानै गोबां रांखावरि खामायनो हादों नामा?
औ नोंथां थारैनो जोङो बे माइ आबाद खालामनायनि अनगायैबो नैबे गोरान आबाद जेरै फथल जिंखा फानलु बायदि आबादखौ मावदेरोब्ला जों गोबां रां खालाम खामायनो हायो। मानो होनब्ला जोङो पथलफोरखौ बिगासेयावनो खथासे बिघायावनो जोङो मोजां जायो ब्ला ओ बेफोर सप्ता हिसाबावनो जोङो खानानै गोबां फसलखौ मोननो हायो‌। आरो बियो दिनैनि बाजाराव एबा हाथाइयाव बेनि बेसेना हयथ' फारला मोनसेयाव नैजौ नैजौ नैजि गाहामखौ मोनदों हयथ' बेबायदिनो बेबायायदि ओ औ बेबायदियनो जुदि हा
फाललासेयाव बा केजिआव
बियो नोंथां जायखिजाया फाललासेयाव नैजौ नैजि अ-अ-औ। जायखिजाया बेखौ फायखारिया लांफैयो बे फारि न'आवनो बेबायदिखौ नुनो मोनदों आरो आरो बिदिनो जिंखा फानलु बेफोरबो नैबे दैज्लांनि आबाद जिहेथु गोबां बेसेनाव फाननाय नुनो मोनो
नंगौ
आरो आं नोंथांनियाव सोंनि नोंथांमोननियाव बे माइ आबादनि अनगायै नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि आबादफोरखौ मावो नामा?
अ जोंनिथिं माइ आबादनि अनगायै दैज्लां बोथोराव बेफोरबायदि गोरान आबाद मावनाय जाया। जोंनि जायगाथिं दैमा दैसा गैयाब्लाबो अब्लाबो जोंनि जायगाया खरानब्ला आबादारिनि आंखालाव बे खौ मावनाय जाया आरो आरो बेफोरबायदि हाया ए गैया‌। गावनि बारि हा जनाय बिथा थाबाय बिनिफ्राय सोरनावबा सोरनावबा गायनाय हाबो थाबावा। जायनि थाखाय बे बेफोरबायदि आबादखौ मावनाय जाया आरो सुबुं माहारिनिया सम होलायनो हायैनि थाखायनो बेफोरबायदि आबादखौ एसे दोनथलांनाय बा बावगारलांनाय बायसा जादों आरो।
औ औ नंगौ नामा?
जायगा बेफोरबायदिनो लांदां थायोब्ला बेफोराव जोङो साहा बिलाइनि आबाद मावनाय जायो। बिनि उनाव सोरबा लबर आबाद मावनाय जायो। बेफोरबायदि ह आबाद मावनायनि थाखाय जोंनि जायगाफोरा खालि बा लांदां जानानै गैला आरो जायनि थाखाय जों बेफोर बेफोरबायदि मैगं थाइगं गायनानै आबाद मावनायखौ खम नुनो मोनदोंसै
अब्ला नोंथांमोननि जायगायाव मेसें बोथोराव गोरान आबाद मावनाय जागोनना जाया?
औ जायो जायो एसे एसे मावनाय जायो दा एसे जौखोन्दोनि मावनाय जायो।। जोङो जौसे जौखोन्दोआव थामजिसो जौखोन्दोआ मावनाय जायो आरो। बेयाव जोङो मेसेंनि आबादाव जोगोनार गायनायखौ नुनो मोनो। बेनि उनाव नाव जुखाम गायनायखौ नुनो मोनो। बेनि उनाव तरमुस गायनायखौ नुनो मोनदों। बिनि इयुनाव बेसरखौ फोनायखौबो नुनो मोनो।
औ औ औ
गायै आरोबाव सिबिंफोरखौ खम फोनाय बेखौ नुनो मोनदों आरो बेफोरखौल' मावनाय जायो जोंनियाव।।
बे-बेनि अनगायैबो बे आलु कबि बायदि बायदिखौ मावनाय जाया नामा नोंथां जायाना अ आबाद होनोब्लाथ' जोङो बे मावनाय आबादनि अनगायैबो न' फिसिनाय जेरै जिब जुनार ओ दाउ अमा बोरमा हांसो आरो बेनि अनगायैबो ना फिसिनायफोरखौबो जों आबादावनो हमफानाय जाया होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ
अ ओमफ्राय बेबायदि आबादफोरखौ नोंथांमोननियाव खालामनाय जायो नामा बिदिनो ना फिनाय दाउ अमा फिनाय बिदिखौ
औ आ बेफोरखौ जोंनि जायगायावथो मावोब्लाबो मालायनि जेरैबायदि जोंनियाव दायो माखासे सरकारनिफ्राय फैनाय अनसुंथाइफोर थायो जेरैबायदि बयलार फिसिनाय ना फिसिनाय बेफोरखौ सोरबा सोर बा मावो। ना नाथाय बेफोरखौ गावनि फैसा गारनानै लाइमोन फोरा मावनायखौ नुनो मोना आरो जायनि थाखाय जोङो बेफोर खौ मावोब्लाबो मुलाम फाखौ मोनजोबनो हाया।
उम
गोबां लाइमोनफोर थायोब्लाबो गावनि फैसाखौ गारनानै खहा जानायखौ गिनानै उनफिननायखौ नुनो मोनदों
ओं
बेनिफ्राय बबेबा बबेबा गामिफोरावसो
उम
फोर बायदि फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो। बांद्राय जोंनि जायगाथिं बे बेफोरबायदि दाउ अमा फिसिनानै गावनि जिउ खुंनाय राहाखौ सालायि माने खमथार आरो।
अ उम उम ओमफ्राय नोंथांमोननि जायगाया दाथ' गिसि आबाद नङा होमबा माइ गायनाय बोथोर? बेयाव नोंथांमोननि ओनसोलाव माइखौ खेबबेसे खेबसे गायोना खननै गायो ओरैनो जे आसु आरो माइखालि बिदि
खायफा खायफा खन औ बेखौ जोंनियाव खायफा ओनसोलफोराव खन
उम उम
दा दैज्लांनि समाव जोंनाव मास्रि बिनिफ्राय माइब्रा माइ बिनि उनाव रनजित माइ
औ।
बिनि उनाव आं मुंफोरखौ मोनहाजोबला आरो मेसेंनि समाव। जोंनियाव बै पाकेटाव फैनाय एनके
उम।
आरो बेनि उनाव सिबा। बेफोरखौ गायनाय जायो आरो जायखौ दान मोनथामनि गेजेरावनो हानाय गायनाय गासैबो जाजोबो आरो मेसेंनि बै सिबा माइ होनना बुंनाया।
औ। ओमफ्राय बेनि माबाया आ फसल जानाया माबायदि नोंथां बे सिबा माइनिया
नि फसल जानाया जोङो जेरैबायदि गायो बेखौ खोथिया फोनानै हालेवनानै बेखौ गसा गायनानै बेखौ जोङो जेरैबायदि दैज्लांनि गायो बेबायदिनो सिन बोना गायोब्ला जाहाथे जों बेखौ हाखौ एवग्लिना होबाय थायोब्ला हाया गुरै थायोब्ला रोदाया मोजां सु बुखुनो हानायनि सिनबाना गायनाय जायो बेजों लोगोसे जोङो नांगौ बैसा मेसें बोथोराव अखा हायैनि थाखाय जोङो बरिं गायग्रोना लानाय जायो। बिनिफ्राय जोङो नांगौ रो खोमनि हासार जेरै गोबोर हासार बा बोरमा खि दाउखि बेफोरखौ खौ जोङो गथायना लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव जोङो बै आबादखौ मोजाङैनो बांद्राय गायाब्लाबो न'खरसेयाव सोरबाफोर गायोब्ला पास बिघा थाम बि बिगा बेफोरबायदिखौ गायनानै खम आबादनि गेजेरावनो बुरजा फसल दिखांनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नांगौ
औ
बिदिनो बिगासे- याव नैजिबानि निफ्राय नैजिबा मनस्रि मोननायखौ जों नुनो मोनो अथो
अ अ अ बेफोरो जोंनि ओनसोलाव बांद्राय हासार गैया बोरि हा जाबाय नालाय इयाव जोंनियाव खमैबो बिगा से बिगायाव उम जिबामन जिद' मन बेफोरबायदिया जायो। बिदि मोनदों आरो हमदांनायाव
एसे खम जानायखौनो बुंजागोन नङा होमबा। ओं
आ नोंथांनिथिं बेफोरबायदि आबाद मावनाय बा जिब जुनार फिसिनायनि अनगायै आरोबाव माबाफोर न'खरनि रांखावरि आरजिनायाव बा लाइमोनफोरा माबोरै गावनि रांखावरिखौ सुफुंनो थाखाय माबाफोर राहा खालामनो हानायनि बेबस्थाफोर दङ नामा
औ नंगौ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो ओ लाइमोनफोरा ओ ज' जायै जायै आरोे बिथांमोना ओ आबाद खालामो जेरै जोगोनार, थालिर गायनाय बिदिनो बे फथल गायनाय बेबायदि ग्रोब माबा खालामनानै ज' जायै जायै आबास खालामनानै हयथ' बिथांमोना ओ रांखान्थि बिथि ङाव जौगानायखौ एबा मोननायखौ नुदों आरो बिथांमोना गावनि न'खनि गावसोरनि न'खरनि जि थासारि बेखौ एसेबाबो जौगानाय एबा गुस्लायनायखौ नुनो मोनदों नोथां।
आरो बेजों आबाद मावनायजों लोगोसे गुबुन राहाफोर आरोबाव माबाफोर दङ होननानै नोंथाङा सानबावदों नामा?
दाथ' नोंथां बे आबाद मावनायनि अनगायै ओ गुबुन खामानि होननानै बुङोब्लाथ' नोङो गुबुन जायगायाव खामानि मावहै नाय बेफोरनोसै। ओमफ्राय फरायसाफोराथ' आबादखौ खालामला ओरै जायफोरा फरायनाय गारबाय बिसोरो हयथ' न'आव गैयाब्ला हा हा गैयाब्ला गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांनानै